औ अह सानजौ फुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नों थांनिसिम ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सा याव सावरायनो सान्दोंमोन।
निस्सय हागोन नोंथां दे सावरायदो।
ओ जोङो जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव मावबाय थाजानाय बानलु आबाद बेनि सायाव रा रायलायनो सानदों
ओ आतसा आसा सा जागोन दे जागोन नोंथां। उम
बान जोंनि माने बर'फोराहाय ओ माइ आबादनि अनगायै आथिखालावहाय बिदिनो बानलु आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ मावनानैहाय ओ रांखावरि आरजिनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव दायो फ्राय माने गोबां थार बानलु आबाद मावनानैहाय गोबां जोंनि बर'फोराहाय गोबां रां खामायनायखौ आं नुनो मोनदों। ओ दायो नोंथाङा ओ बे बिनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना आंनो
जागोनदे नोंथां हागोन निस्सय थ' बानलु आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावहाय जोङो सिगांग्रै जोंनि गामि ओनसोलावहाय रायजो जानाय सुबुंफोरा बेनि फारसे गियान गैयामोन आरो नंङा होमबा दा बांसिनानो जों फ्राय नुनो मोनोमोन जे गाव गावनि आन्था न'आव जानो बेखिनिखौल' आबादखौ खालामनाय जायोमोन आरो दा बेनिफ्राय जिफोर बांसिन ओंखारो बा जानानै बाहायनो हायै बैफोरखौसो माने एसे एनैखौ फानहरनाय जायोमोन आरो दा
औ
गिबियाव जोङो बे आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि गामि ओनसोल स्कुलनि मानसिफोरा सिगाङावहाय माइ आबादखौनो गुदि होननानै सानना लानाय जायोमोन दा बै आबादफोरनि अनगायैबो मा माइ आबादनि अनगायैबो जोङो नै आथिखालावहाय मा खालामसै गासैबो ओ खेथिखौनो मोनफा मोनफा आबाद महरै बा माइ आबादखौ जोङो जेरैबायदि मावोमोन थिग नैफोरबायदि मोनसे आबाद महरै माने मावजोबसै दि आरो दा जेरैबायदि जोङो मैगं थाइगं ओ मावोमोन नङा होमबा
औ माने बोथोर लायै बोथोर बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनसै आरो ना
औ औ दा आथिखालावहाय नैबे बानलु आबादखौबो ओरैबायदि मावसै जे बेनि गेजेरजोंनो माने ओ सोरबा न'खरा बा सोरबा सुबुङा जिउ खुंलांनो हागोन बेफोरबायदि मोनसे राहा बा आगोर मोननानै नैबेखौ माने मावसै आरोखि दा बानलु आबादनि गेजेरजों जों जथेस्थ' जोंनि ओनसोल बा हालामावहाय जौगाखांनायखौ नुनोबो मोनदों आरो दा गोबांथार न'खरफ्रा बेनि गेजेरजोंबो सोलिदोंबो आरो गोबांथार न' खरफोरानो बे बानलु आबादनि गेजेरजोंनो गावनि
औ दायो नोंथाङा आंनो बे बानलु आबादखौहाय माबायदि मावो? बिनि थाखाय मा मा नां नांगौ जायो बे फोरखौ फोरमायना होदो नोंथां।
जागोन दे नोंथां जागोन दे दा जोङो नैबे बानलु आबादखौ मावनायब्ला गोदोनि बादि जोंथ' दा मावोब्ला जों नांगौ बायदि फिथाइखौ मोनखाया नङा होमबा गोदोनि दिनावहाय आबादखौ जाब जुब मावनानै बिनि जि मोनो नैबेजोंनो साफिसियेन्ट जायोमोन खिन्थु आ आथिखालावहाय बेखौनो मोनसे थांना थानायनि राहा होननानै साननाय लोगो लोगो नङा होमबा नोंथ' निस्सय बबेबा मोनसे आबादखौ मावब्ला बनिफ्राय फिथाइखौथ' मोननो लुबैखागोन नङा होमबा दा जों जेरैबायदि बि जोंनि गाव गावनि गथ' गथथायफोरखौ फोरोङोब्ला बै गथ' गथा फिथाइनिफ्राय इयुनाव जोङो माबा मोनसे मोजां मोनहैगोन माबा माबा मोनसे फिथाइ मोजां मोनगोन नैबेखौ मोनसे साननानैसो जों फोरोंनाय जायो नङा होमबा बा रोंथों इदि थ' बेफोरबायदिनो थिग जोङो नै दिनैनि दिनावहाय बे बलु आबादखौबो जोङो ओरैबायदि गोसो होसोम
औ गोसो होथाबनानै नांथाबथारनानै मावो आरोना बिनि गेजेरजों मोनसे मुलाम्फा मोननो था
औ नंगौ। थां नंगौ दा बै बानलु आबादखौ जुदि नों बेफोरबायदि मावनोब्ला नों बे बानलु आबादनिफ्रायनो नों जुदि लाख लाख रां आरजिनो लुबैदोंब्ला नङा होमबा दा बेखौ माब्ला जोंहा गोबांथार जोङो साइन्टिफिकेलि आदब जोङो जों मावनाय जायो आरोखि। बै साइन्टिफिकलिआ
आदबजों माबोरै मावनाय जायो होनना बुङोब्ला जों गिबि गिबियावहाय ओ बे बानलुखौहाय गिबि गिबियाव जोङो फुलि महरै बानायना लाग्रोनांगोन आरो जायखौ जों इंराजियाव नार्सारि होननानै बुङो बेखौ जोङो सिगांग्रो
ओ हायावहाय जावैग्रोनानै सोरबा सोरबा लायो बा बिनिस्रुइ बांसिन साबसिन फुलिखौ मोजांसिनै हेलदियै खालामसिनोब्ला जोङो आथिखालावहाय ओ बिगियानारि आदबजों दिहरनाय ककपेट होनना बुङो बेनि फ्राय आरोबाव बारमिं कम्पस्ट होननानै बुङो बैसोरजों मिलायनानै जोङो गलायनायनि गेजेरजों ओ सिट ट्रि होनना बुङो जायखौ जोङो फुलि जावैग्रा मोनसे ट्रि मोनो नङा होमबा नैबेयावहाय जावैनानै लाग्रोनाय जायो आरोखि त बे जेला जों नारसारि खालाम जेनहांगोन बै थ्रियावहाय जोङो जेला बे फसलनि बेगरखौ होगोन अब्ला बियो गैथ्राब्लाबो थामजि साननि उनावहाय जों बे गायजानाय महराव मोनहैगोन आरो थामजि ब्रैजि बिदि दिनावहाय ओ जों बेफोरबायदि आरो बेखौ बानायना लाखांनायनि उनावहाय जेला बे फुलिया जाहां जायो नङा होमबा जानायनि आगोलनो जोङो गायगोननि आगोल जोङो गैथाराब्लाबो नैजि दिन बा जिबा दिन दिन आगोल जोङो जाय जायगायाव नों बै बानलु आबादखौ मावगोन बै आबादनि जायगाखौ नोङो मोजां ग्रैयै हालौनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो दा हालौनानै जेब्ला हाया मोजाङै सार्स जागोन अब्ला बैयावहाय नोङो माखासे हासार सारनो गोनां जायो माने दा सोरबा सोरबा बांसिनै गोबोर हासार बा ओ आथिखालावहाय रासायनिक होनना बुङोब्ला जोंहा गोबांथार खिसिम खिसिमनि हासारबो मार्केटाव ओंखारसै माने कम्पानि लायै कम्पानि गाव गावबागाव कम्पानि दरनसै माने
औ नंगौ सोरबा।
एग्रिहेक्टरनो ओ बे मोनसे प्राइभेट कम्पानि बिथांमोना गावसोरखौनो मोनसे माने ओ मा होनना लागोन बिसोरो ओ केमिकेल द्रायबो नङा बेनिफ्राय ओरै अर्गेनिक द्रायबो नङा आरो बिसोरो। मोननैबो प्लास। अर्गेनिक प्लास केमिकेल बैफोरबायदि गोबांथार कम्पानि फैसै आरो दा सोरबा सोरबा बेफोरबायदिखौ इउस खालामो दा बैसोरनिफ्राय मोजां रिजाल्ट मोना खिन्थु जोंहा प्रेकटिकेलि नोङो जोंनि माबायावनो हादोराव सोलिबाय थानाय हिसाबै केमिकेल लाइन खौ मावब्ला जोंङो साबसिन मोनो आरो दा केमिकेल लेभेलखौ मावहैयोब्ला जोङो गिबि गिबियावहाय बे बानलु ओ गायगोननि जायगायावहाय मोजांथार सार्च खालामखांनायनि उनावहाय बिदिनो डिपि सुपार इउरिया पट तास नङा होमबा बैफोरखौ हो होनाय जायो आरोखि दा दिफिनि मेन खामानिया जाहैबाय बेयो हासार माने जे दंफांफोरा उननि समफोरावहाय बैनि हानिफ्रायनो जिफोर आदार मोनजागोन जि जागोन नैबे बेजों माने जौगालांगोन आरो बिसोरो।
अ माने बेयावहाय खेबसे बेखौ हो फैयोब्लानो ओ माने बियो बेयाव हायाव मोननायखौनो लानानै बियो।
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां दा आरोबाव जोंहा सुपार होयो नङा होमबा बै सुपारनि मेन खामानिया जाहैबाय जोंहा। ओब रोदा बेै दंफाङाव जे जे रोदा ओंखारो नङा होमबा बै रोदा। खौ स्ट्रं खालामनो थाखाय बे सुपारखौ होनाय जायो आरो बेनिफ्राय आरोबाव जोंहा पटास दङ बे पटासनि मेन खामानिया ज
खामानिया जाहैबाय जेला दंफाङा ओ रोदोम खुंनो हाया हाया जायो। हेल्थि गैया जायो नङा होमबा औ बै दंफांखौ माने नैबे पटासा स्ट्रं खालामनानै लाबोगोन आरो औ।
दा बेफोरबायदिनो जोङो गोबांथार खिसिम खिसिमनि हासार दंबावो जायफोरखौ जोङो नैबे हायावहाय गलायनानै।
बेदिनो होफाखानाय जाबाय आरो औ जेरैबादि जोङो औ बुंलाय नाथाय ओ बानलु आबादनि। थाखाय माब। माबायदि हाया साबसिन जायो होननानै नोंथाङा सानो आंथ' खोनानो मोनदों खायसे बोरि हाफोरावहाय माने बानलु आबादा मोजां जायो होननानैहाय।
थ' बेनो नोंथां जेनेब्ला जों बबे समाव जों आबादखौ मावगोन नै। बिनि सायाव माने दिपेन्ड थायो आथिखालावहाय मोनफ्रोमबो आब औ आथिखालाव मोनफ्रोमबो आबादनि थाखाय थि बोथोर थि सम गैलायलिया माने नों जिखुनु बोथोर जाया मानो जिखुनु सम जाया मानो नों गायनानै दरननो हायो आरो दा खिन्थु मेन। लि खोथाया जाहैबाय मा अबेबा आबादनि थाखाय जोंनो दैनि प्रयजन बा गोनांथि गैया बा अबेबा आबादखौ मावोब्ला जोंनो दैनि गोनांथिबो जायो। बा बबेबा मोनसे आबादखौ मावोब्ला जोंनो दैनिबो गोनांथि आरो दैनिबो गोनांथि नङाबो जानो हागौ मोननैखौ।
बेखौ नांगौ जायो माने औ बैफोरबायदि आबादखौ नोजोर बोनानै जोङो आबाद फोथारखौ खालामनानै लानाय जायो आरोखि औ औ जेरैबायदि जोङो माइ आबादनि थाखाय दै नांगौ जायो नङा होमबा?
अब्ला जों बेवहाय दैयाव मावनाय जायो दा खिन्थु बै दै एबा अखा बोथोरनि समावबो जोङो गासै‌।
गासैबो आबादखौबो जों मावनो हायो आरो दा बेबायदि नैबे बानलु आबादखौबो मावनो हायो दा जेला दैज्लां बोथोर जायो नङा होमबा अब्ला जों बानलु फिसाखौ
बबेबा मोनसे गोजौ जायगा सांग्रां जायगायावहाय माने मावनो हायो आरो अब्लानो माने बेयावहाय जेबो प्रब्लेम गैया।
औ दायो औ बे मा होनो जोंनि सरासनस्रा न' न'फोरावहाय जानो थाखाय फांसे फांनै बानै बानलु बिफांफोरखौ गायोब्ला बेवहाय माखासे हायाव थानाय एम्फौ एनला बा खुसिंग्रा खुसेेंफोराहाय नानै अरफायनानै माने बानलु बिफांखौ फोथैयो आरो ओमफायो दायो नोंथाङा नोंथाङा बे बानलु आबाद मावनायावहाय बै माखासे एम्फौ एनलाफोरखौ ओ माने एम्फौ एनलानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मा मा हासार बाहायो ना हासारखौनो बाहाया?
ओरैनोथ' जेनेब्ला जों जेब्ला आबादखौ मावबाय नङा होमबा आबादनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो ओ जाग्रायानो हग बा थाङैयानो हक नैबेफोरनि थाखाय रैखाथि होनो थाख खाय जोंनाव मोनफ्रोमबो दंखाजोबसै आथिखालाव किमेकेल लाइनावहाय। दा नों जेतया सोंबाय एम्फौ अरफायनाय नङा होमबा जेला जों फुलिखौ गायजेनगोन जाय हायाव गायगोन बै हायावहाय जोंहा माखासे एम्फौखौ होबथानो थाखाय ओन सुनै बा जों आनो माखासे एम्फौनि मुलि होनाय जायो आरोखि सिगांग्रोयै होमबाना बे दंफांखौ बे फांसे दंफां अरफायनो हाया आरो बिनिफ्राय बे हानिफ्राय जायफोर एम्फौ ओंखारगोन ना बे एम्फौआ माने थैगोन आरो दा जोंहाथ' एमफौ फवा अखल हानिफ्रायल'थ' ओंखाराना बिरग्रा दङ नङा होनोमबा बैफोरबायदि बिरग्रा एम्फौफोरा बिलाइखौ जायो अबेबा दंफांनि बिथौफोरखौ अरफायो बा दंफांखौनो अरफायस्रायो अब्ला जों बैखौ रैखाथि होनो थाखायब्ला जों मा खालामनाय जायो बे दंफां बिफांनि सायावहायनो जोङो माखासे स्प्रे बा दैजों गलायनानै जोङो मुलि सारनाय जायो जायफोरखौनोखि एम्फौफोरनि मुलिफोरा गोबांथार खिसिम खिसिमनि दं आरो दा माने बेयावबो ओरैबायदि नोंथां एम्फौ लायै एम्फौ एम्फौ लायै एम्फौनि मुलि सारनो गोनां जायो माने अबेबा एम्फौआ बिलाइल' जायोब